नोंथां हेलौ
हेलौ
औ नोंथां औ खोनादों नों
ओ नोंथां आं नोंनो माबा मा होनो फंसे खोथा सावरायनो होनना सरदोंमोन सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन।
उम ओ जों दाथ' दैलां बोथोरनि ओ दैलां बोथोरा मा मा मा आबाद मावो आरो मेसें बोथोरा मा मा आबाद मावो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन। ओ दैज्लां बोथोर होनना बुङो ब्ला जोंना जेरै दा ओ दैज्लां बोथोराव ओ बांसिनानो माइ आबाद खा खालामनाय नुनो मोनो नों
ओ बे ओ बे माइ आबादखौ जोङो आ बय जो बय बो ओ बयबो सुबुंफोरानो बा बयबो ओ आबाद गोनां बा हा हा गोनां मानसिफोरानो माइ आबाद मावनाय जायो नोंथां।
ओ बिदियावनो जोङो ओ माइ आबादनि सायाव बुंनो थांङोब्ला जों नोंथां ओ माइखौ जोङो ओ बेयावनो ओ माइज्लिखौ जोङो ओ सोमना दोननाय जायो नोंथां। ओ बिनि उनाव साननै बा सानथामनि उनाव जोङो ओ बे सोमनानै दोननाय माइज्लिखौ ओ बोखांनानै बेखौ जोङो ओ साननै एबा सानथाम ओ बा सान्दुुंवाव एसे ओ फोराना दोननाय जायो नोंथां। ओ बेनि उनाव जोङो ओ जा माइ-माइज्लिखौ थिओ फोरानखांनानै जोङो जा ओ आबाद बा माइ फोनो थाखाय जोङो हा एवनानै दोननाय जायो बेवहाय जोङो बे माइजलिखौ फोराननानै ओ आबा बे माइज्लिखौ फोराननानै जोङो माइ माइखौ ओ फुनानै होनाय जायो नों थां ओ जायखौ ओ जायखौ जोङो ओ जायखौ जोङो खोथिया होननानै बुंनाय जायो नोंथां। ओ जों जेब्ला ओ बा माइज्लिखौ फुखांनानै जोङो ओ माहासे एबा ओ सप्तासे ए बेफोर दियाव ओ माइआ ओ जौनो हमो आरो नोंथां। जायखौ जोङो खोथिया होननानै बुंनो जाया
आ बे खोथियाखौनो जोङो ओ बे खोथियाखौनो जोङो ओ हाब ओ गायनो थाखाय ओ एवनानै दोननाय हायाव ओ गायनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो ओ बिदिनो जोङो ओ बे माइखौ जोङो ओ न' न'आव गायनायनि अनगायैबो जों गुबुन ओ मा सुबुंफोरखौ जोङो ओ हाजिरा लानानै ओ मावहोनाय गायहोनाय जायो आरो नोंथां।
औ
बिदिनो जोङो ओ आबाद दैज्लां बोथोराव गुबुन गुबुन आबाद फोरबो मावनो मावनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
ओ बेफोरबादिनो जोङो ओ माइ आबादफोरखौ ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय नुनो मोनो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो ओ बे ओ माइ आबादखौ जोङो न' न'आवनो ओ मावनानै लानो हायोब्ला मोजां आ रो नोंथां। मानोना ओ जों बे माइ आबादजोंनो जों ओ ओंखाम बा ओंखामफोरखौ जोङो मोनजानो हायो आरो नोंथां। बिदिनो ओ ओ बिदिनो माइ आबादखौ ओ मावखांनानै जोङो जेब्ला ओ माइखौ गायखांनानै जोङो जेब्ला माइआ जौवो आरो ओ मोननाय जायो बेखौ ओ जोङो हानानै आरो दानि जुगावथ' बिगियानगिरिफोरा ओ सुबुंफोरनि सहायनि थाखाय मेसिन दिहुनन्नाय जादों नोंथां ओ बे माइ मोननायखौ जोङो मेसिनजोंनो हानाय नुनो मोनो नोंथां।
औ
ओ बिदिनो जोङो माइखौ हाखांनानै जोङो न'वाव लाबोनाय जायो। बेनिफ्राय जों बेनिफ्राय जोङो बे माइखौ ओ न'वावबो जानो थाखाय लामनाय जायो आरो ओ न'वाव जानायनि अनगायैबो जोङो ओ माइखौ जोङो फाननानै ओ फाननानै एबा नांगौ रां नांगौ जानाय समाव जोङो ओ खहाय मोननो हायो नोंथां। बेनिखायनो जों बेनिखायनो जोङो माइ आबादखौ ओ मावनांगौ जायो नोंथां। ओ नोंथाङाबो ओ माइ नोंथाङाबो ओ आबाद फोरनि बागै बा दैज्लां बोथोरनि बागै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आबाद बुङोबाथाय जोंनिया माइल' नङा गोबां आबाद मावनो हायो। जों दा दैलां बोथोराव ओ मा होनो खुमब्रा आबाद मावनो हायो। बिदिनो ओ जिंखा फल बेफोर आबादखौ मावनो हायो ओ जोंनि दा बुंनो थाङोबा मेन आबादानो गासैबो मा होनो माइखौ गायथारो आरो जोंना
औ नोंथां
थार नालाय माइखौ नांथारगौ जायो जोंनो थाखाय। गासिबो गायखायोआनो खा माइखौ ओं ओ सोरहाबा हा थानाया गायो सोरहाबा हा गैयिया गाया बिदिनो गोबाङानो थेवबो गायो बांसिनानो गायो आरो। आरो माइ आबादखौ ओरैबा औ दा दैलां बोथोराव जोङो ओ आबादखौ ओ गुबुन गुबुन आ आबादबो मावो ओ बिदिनो ओ जोङो मैस्था मैथाखौबोथ' जोङो ओ दा दैलां बोथोरावनो मावखायो। मानसिफोरा मेस्था आबाद मावो औ बिदिनो ओ ओ जिंखा भल लेस्रा इफोरबायदि आबादखौ मावो आरो दा दैलां बोथोराव उम ओ बिदिनो औ ओ दा आरो बुंनो थाङोबा दैलां बोथोराव फिथाइ सामथायाइबोथ' दोङो गोबाङानो। ओ जेरै खान्थाल थाइजौ बिदिनो आनारस ओ बिदिनो ओ लिसु ओ लिसुफोराथ' दा जोब्बायानो बुंनो थाङोब्ला ओमफाय ओ बिदिनो औ लेथिखु ओ बेफोरखौ दा जों दैलां बोथोराव मोननो थाङो बेफोर जोंनि दैलां बोथोराव जाग्रा मुवा आरो ओ बेफोर आपेलफोरखौ थ' गोबां ओ बोथोरावनो जों मोननो हायो गासै टाइमावनो जों आपेलफोरखो आंगुरफोरखो जों मोननो हायो।
औ नोंथां नंगौ।
औ ओ बिदिनो जोङो ओ ओ दैलां बोथोराव आबाद ओ गोबां आरो मावबावनो हायो जोङो जेरै थास' ओ थास'फोरखौ जोङो दैलां बोथोरावनो गायो ओमफाय बिदिनो औ जोङो ओ मेसें इदिनो मेसेंबो मोनद्राया ओ बे टाये- माव जोङो थास'खौ ओ जानो जायो आरो ओ बिदिनो जोङो गोबाङानो ओ दंबावो गोबां आबाद दंबावो जों दा बांद्राय मिथिया बिदिनो जों जेरै ओ थास' थास'खौ बुंनो थाङोबोला जों दा थास'खौबो बेदरखौ जायो थास'नि बुगाखौ जायो थास' बिबार दा आरो ओ दैलां बोथोराव जों मिथिंगानिफ्राय मोननो हानाय जोङो गोबां मैगंबो मोनो। ओ बिदिनो थास' बिबार थास' आथें दा दैज्लां बोथोर नालाय थास' बिबार थास' आथेंखौ जा- खाथारो जोंनि ओ माबाफोरा बर'फोरा। आं जोंनि ब- बर' हारिफोरा औ बेलेगा जायो बेलेगनि मानसिफोरखो‌ जों जानाय नङा ओ जोंनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय थास' आथें थास' बिबारा ओ जों जाखायोआानो खा आरो बुंनो थाङोब्ला जों दा ओ दैलां बोथोराव उम बिदिनो ओ गोबाङानो थास' आबाद मावनानै रां खामायनो हायो। रांफोरखौबो जोङो मोजाङै मोननो हायो गोबां दाम गोसा होननाय खोनादों बिदिनो नोंथाङाबो औ बिदिनो नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होबावदो
औ नोंथां नोंथाङा बुंलां नाय थांनाय बादिनो जोंहा थास'फोरखौबो आबाद मावनाय जायो नोंथां ओ बिदिनो जोङो थास' फोरखौ ओ थास'निफ्राय जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो थास' बेदर थास' बिबार थास' आथिं बेफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो ओ थास'फोरखौ जोङो न'आवनो आबाद मावोब्ला बा न'आवनो गायोब्ला जोङो जोंनि जानो था खाय ओ जों जों जानो थाखायबो ओ लानो गायनाय जायो नों थां आरो बेनि अनगायैबो ओ हाथाय बाजारफोराव जोङो बेफोरखौ बा थास'खौ जोङो ओ फानहैनो हायो आरो नोंथां ओ बेखौ बे थास'फोरखौनो जोङो फाननानै गोबां रां मोननो हायो बे रांफोरा बे रांफो रां जोंनि नांगौ खमायखव बा न'खर सोलायनाय ओ जा जाग्रा मुवा बायनाय गावनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ लानाय गाननाय जोमनाय ला नाय बिदिनो ओ बेनि अनगायैबो ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानाय बेफोरावबो जों जोंनि थाखाय गोबोर ओ खहा खालामो आरो नोंथां
औ।
बिदिनो जोङो न'फोरावनो बा न'आवनो जोङो बेफोरबादि बा माइ। आबाद थास' गायनाय बेफोरदि आबादफोरखौ जोङो। मावोब्ला गावसोरनि थाखायनो मोजां जायो आरो। आरो ना जाहाथे जोङो। गुबुनफोरनिफ्राय गुबुनफोरनिफ्राय जाहाथे जोङो बिनो गोनां जाया। बा बिनो गोनां जाया आरो नोंथां। बिदिनो जोङो। माइ आबादफोरखौबो जोङो न'आवनो मावनानै लाबोनो हायोब्ला मोजां आरो। नोंथां।
जोंनि बर'फोराथ' दा बांसिनानो आबाद मावनाय बा मा इ आबाद मावनायखौ जोङो बांसिनानो नुनो मोननाय जायो नोंथां। माइ आबाद मावनायावबो। गोबां खस्थ' खामानि थायो नाथाय जोङो जोंनि नांगौखौबा नांगौखौ लानो थाखाय जोङो बे माइ आबादखौ खस्थ' खस्थ खस्थ'यैबाबो जोङो मावनांगौ जायो आरो नोंथां।
औ
औ नोंथां औ नों थां जाबाय दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै
औ दे।